खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं नोंथां
औ जिरायनानै दङ गोजोन मोनाबिलि समनि औ औ
गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
औ आंनि फ्रायबो नोंथांनिसिम थारैनो
औ ओ बि दिब्ला नोंथां नोंथांनियाव मोनसे ओ सोंथि लानानै फैदोंमोन नोंथां बे सोंथियानो जाहैबाय ओ उन्दै बैसोआवहाय हाबा जायोब्ला जोंनि समाजावबा गावनि जिउआव माबादि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नों थां
औ थारैनो जोबोर मोजां सोंथि सोंदों नोंथाङा। ओ गोजोननाय मोनगोन नोंथांनो आं बे सोंथिनि फिननायखौ होनानै थारैनो गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दा उन्दै बैसोआव जोंनि समाजाव एबा जोंनि हारियाव ओ जुलि जानानै एबा हाबा जानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ माबादि गावनि जिउआव ओ गाज्रि गोहोम एबा जेंना गोग्लैनायखौ जों नुनो थांदों होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो सानो दा जोंनो जोंनि जिउआव न'खर गंसे सुंथानो एबा संसार जानो थाखाय गोबां सोलोंथाइ एबा गियाननि गोनांथि जाना फैयो दा बे लेखायै जोङो न'खर एबा संसार जानो थाखाय जोंहा गोबां खामानि मावग्रोना लानाया गोनांथि बायदिसिना गावनि आ-आथिंयाव गावनि आथिंयावनो गसं ना लानो हानाया गावनिनो गोनांथि गिबि गिबि बेयावनो संसार जानो थाखाय दा लेखायै जोंहा जुलि जानो थाखाय एबा संसार जानो थाखाय जोंहा मोनसे जिउआव ओ नांगौ बाय दि संसार जानो हानाय बायदि ओ खामानि मावग्रोना लानाया गोनां थि दा बे लेखायैनो जोङो नायनो थाङोब्ला एबा नुयोब्ला एबा साननो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो जों दिनैनि एबा आथिखालनि मुगायाव गो बां लाइमोन जोंनि लाइमोनफोरखौ औ उन्दै बैसोआवनो जुलि जानाय एबा हाबा जानाय एबा खारस'ननायखौ जों नुनो मोनो । खारस'ननानै एबा हाबा जाहैनायखौ जो जों नुनो मोनो न'खरनि ओ सुब बुं मानिसेयावबो राजि गैयैयावबो दा बैसोर जा लाइमोनफोरा ओ खारस'ननानै एबा जा हाबा जाहैदों बिसोरनि जिउआव जों ओरैबा दि जेंना एबा थासारि सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसो बा हालामाव जेरैहाय बिथांमोना ओ गावनि आइथिङाव गसंआबालासिनो ओ जुलि जानाय सोखो मोखो जुलि जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि
औ औ।
जा
औ औ औ।
आ।
औ।
औ। औ। औ।
थानाय नों बोस खामानि
औ।
नायखौ जोंहा लांगौ जाहो गोन हिनजावनो